हेलो उम खोनादों नोंथां?
नोंथांजों मा खालामदों नोंथांङा दायो ओरैनो?
दायो ओरैनो दंथ'यो।
अ नोंथांङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन।
अ आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन।
औ।
जे बैसागु बर' समाजनि गाहाय दोरोंङारि फोरबो नङा होमबा बैसागुआ बैसाग बै बैसागुनि सोमोन्दैनो नों नोंजों सावरायनो सानदोंमोन जे बैसागुआ जे सिगांनि समाव बोरै फालिबोनाय जायोमोन दा आथिखालनि समाव बोरै फालिनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नों नोंथांनाव जों एसे सावरायनो होननानै नोंथांङा
औ हागोन। जोंनाथ' बैसागु होनोब्ला गोदो गोदो गोदो जों नुबोदों आरोना जोंहा फार्स्टआवनो गिबियावनो मोसौनि बैसागु जाग्रोयो जेरै मोसौनि बैसागु बुंनो थांङोब्ला जोंहा गिबियावनो जेब्ला मोसौनि बैसागु जायो अब्ला जोङो जोंहा गोबां रोखोमनि मोसौखौ थुखैनाय जायो एबा मोसौ थुखैनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि जगार लानांगौ गोनां जायो। बेफोरावदि ओरै जोंहा मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो नांगौ थाइखा नांगौ मोसौनो माने गोदोनायाव माला गानहोनो एबा मोसौखौ जों खुहैनो थाखाय जोंनो बेफोर माखासे मुवाखौ नांगौ जेखौ जोङो हाथाय बाजाराव मोननो थाङो एबा गावनि न' बाङावबो थाखायो बेफोरबो। जिनिस आ जेरै थाइखा लाव फान्थाव जोगोनार। बेफोरबायदिनो जाबख्रिं ओमफाय मोखोना बिलाइ बेफोरखौ नांगौ आरो जोंनो हांगार नांगौ जायो गोदोथ' जोङो जोंनि न'आव संनाय खाम देखसि एबा सारायनिफ्राय जोङो बेखौ फुख'ना ला लायोमोन। दानि दिन दिनावहाय जोङो बेफोरखौ बेटरि बेटारि जेरै टर्च बेटारि माबा बेटारि बेफोरखौबो जायो बेफोरखौबो थाव गोथांजों बे हांगारखौ फुननानै माने देग्लिनानै मिस मिस खालामनानै लानांगौ। बिनि उनावहाय जोंनो बै मैगं जेरै लाव फान्थाव बेफोरखौ माला सुनो थाखाय जोंनो औवा औवा औवाखौ फिसा जिरनानै माने माला सुजानाय बायदि जोङो बानायनानै लानांगौ बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ मोसौखौ फोथा थुयो फोथा थुनायनि उनावहाय बे हांगारजों जोङो फोथा थुयो बेयाव बिनि उनावहाय मोसौनो माला गानहोयो गानहोनानै जोंहा न' बाङावबो बिदिनो बे मालाखौ थुनाय जायो। एबा थुनाय नुबोदों आरो जोङो बेफोर नियमफोरखौ फालिबोनाय नुबो दों बिनि उनावहाय गलि बाख्रि न' थाग्रा बेफोराव जोङो बेफोर मालाफोरखौ गानहोनाय नुयो आरो बिनि उनावहाय जोंहा मोसौखौ एबा बोसोर गोदाननि मुङै होननानै जोङो मोसौनो मोसौनियाव खानाय दिरुंखौबो जोङो सेन्स माने सोलायनाय जायो। आरो जोंहा मोसौखौ जेब्ला दुब्लि बारियाव जोङो लांगोन जोंनाथ' खाथियाव दैमा दैसा गैया बिनि थाखाय जोङो दायो बालथिंजोंनो दै लानानै थुखैनाय जायो एबा दैमा दैसा थायोब्ला दैमा दैसाफोराव साफफायै थुखैनो मोन आरो जेरै बेफोरबायदिनो मोनसे मेथाइ दङ बेयावहाय मेथाइ खननानै लाङोमोन जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एरबाय था बेफोरबायदि होननानै जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय हुरुनलांनाय एबा फोथाराव खाहैनाय। बेफोरबायदि नुबोदों आरो जोंहा ओ सेकेणडआव बुंनो थाङोब्ला उनावहाय नेक्स्ट दिनाव जोंहा मानसिनि बैसागु जायो। एबा जेनना मोसौ थु बैखालिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गोखा गोखै बुथुमनानै नागिरनानै खानाय खानानै जानाय जायो बेदरफोरजों जमानो बेनि उनाव नेक्स्ट दिनाव मानसिनि बैसागु जाहैबाय जेरै गिबियावनो जोंहा एक थारिख'आव जोङो फुङावनो गिबियाव दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो गेदेर खो गेदेरा उन्दै उन्दैया गेदेरखौ मान लायो बेफोरबायदिनो सिबिनाय एबा नोंनि ए माबा मोनसे आरजिनानै मोननाय बेफोरजों नोङो गेदेरनो मान होयो। आरो जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि खुलुमनाय हारिनाय जायो गावजों गाव एबा न'फोरनि मन्दिरफोर हारिफोराव बिनि उनावहाय बे बे दिनावथ' बे दिन थांखांबाय। नेक्स्ट दिनावहाय जोंहा फैयो उम फोर जोङो माने बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गामिनि ओंखारलायनाय जेरै जोंनि बरनि बर' हारिनि ड्रेस ट्रेडिनेसनेल ट्रेडिसनेल द्रेस जेरै दख'ना गोमो बिदन आर'नाइ जोमग्रा बेफोरखौ गाननानै जोङो बिनि न'आव बिनि न'आव ओंखारलायो गामिनि ओ मोसालायो रंजायो।
औ औ
आरो बेफोरबायदिनो रंजालायनानै जोंङो बे बैसागुखौ बारहो हरो आरो। दायो नोंसिनिथिं बोरै जायो नों खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ नोंगौ नों बुंनाय बायदिनो जोंथिंबो जायो जोंङो गोदो आबौ-आबैमोननि दिनाव जोंङो बैसागु फोरबोखौ से दानहालागै फालिबोनायखौ जों नुदोंमोन। जोंङो गिबियावनो मोसौ सौनि बैसागु खौ फालियो औ नोंगौ नों बुंनाय बायदि जोंहा बेयाव मोसौनि बैसागु फालिनो थाखाय जोंहा मोसौखौ फुंङावनो सिखारनानै मोसौनो नों बुंनाय बायदि दहायो सारायबा बबेबा दो फोरनि बा ट'स बेटारिनि हांगारखौ जोंहा दिहुनना लानांगौ मोसौनो फोथा फुननो थाखाय गाब होनो थाखाय मोसौनि मोदोमाव गाब होनो थाखाय लो-लोगोसे जोंहा थाइखा फान्थाव लाव बेफोरखौबो नांगौ जायो माला मोसौनो माला गानहोनो थाखाय जाहा बेफोरखौ रेडि लाखानानै मोसौनो माला गानहोनानै माखासे गोदो आबौ-आबैमोननि फ्रायनो सोलिबोनाय उय मेथाइनि गेजेरजों जोंहा मालाखौ मालाफोरखौ गानहोनानै मोसौखौ थुखैयो बबेबा दैमा बा दैसा बेफोराव लांनानै थुखैहैयो। मोसौखौ बिनि उनाव जोंहा मोसौखौ बे मोसौ थुखैनाय दिनखालिनो जोंहा मोसौखौ मोसौ दिरुंखौ गोदान गानहोयो। मोसौखौ ओइदिनखालि जों ओ‌ बुनो मोना
उम
बिनि अखानायै जोंहा एक थारिगाव मानसिनि बैसागु बेयाव जोंहा गेदेरा गेदेरा ओन्दैखौ ओन्दैया गेदेरखौ इदिनो मान मान होलायनाय खुलुमलायनाय बेफोरखौ बेफोरो जायो बेनि उनाव जोंहा नै थारिखआव गोदोनि आबौ आबैमोननि समावथ' जोंहा गथ' गथाय बोराय बुरै खनसेयैनो ओंखारनायखौ जों ओंखारोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलदा गथ'फ्रा आलदा बोराय बुरि फोरा आलदा बिहामजो फारथि आलदा बेफोरबायदि ओंखारनायखौ जों नुनो मोनसै ‌ जोङो बिदिनो बैसागुखौ फालियो। गोदोनि समावथ' से दानहालागै फालियोमोन नाथाय जोंहा दा आथिखालनि मुगायाव जोङो स्नि दान बा से हप्ता लागै फालिनायखौ जों नुनो मोनबोदों बा फालिबोदों जोंहा बैसागु फालिनायाव गोदो आबौ आबौमोननि जु समाव जोंहा दामजु महरै बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं, ओंज था सेरजा बेफोरखौ लानानै बैसागुखौ फालियोमोन।
औ।
खौसेयैनो आथिखालनि मुगायावबो जोंहा बैसागु फालिनायाव दामग्रा आगजु महरै खाम सिफुंफोरखौ लायोब्लाबो गोबां खम लाबोनायखौ जों नु नुनो मोनबोदोंङो। आ आथिखालनि मु मुगायाव जोंहा गोनोखो मुगायाव जोंहा माखासे गुबुन गोबां दामग्रा गोमग्रा ओंखारबाय गोनोखो मुगायाव जोंहा गोब गोबां बक्स गोम दामग्रा ओंखारबाय बेफोर बक्स गोमग्राफोर खौ लानानैसो मोसानायखौ जों नुनो मोनसै। नंगौ गोदोनि खाम, सिफुं, जथाखौबो लानानै ओंखारो दाबो ओंखारो।
उम।
ओंखारोब्लाबो गोबां खम नुयो आरो। बबेबा बबेबा गामियाव जोंनि गुबुन रोखोमनि दामग्रा बक्सफोरखौ लाना ओंखारनायखौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। जोंनि माखासे गोदो आबौ आबौमोननि समनि बर'नि दामग्रा आइजें आगजुफोरा जोंहा गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनबोदों। गोबां जेरै सेरजाफोरखौनो होन जोंहा गोबां खम बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों फैबाय थानाय समफोराव जोंहा बेफोरो बेफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंहा फैबाय थानाय समाव बैसागुआव जोंहा बेफोरखौ बाहायनांगौ होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा बर'नि मोनसे मोनसे नेरसोन ना बेफोर बर'नि गोद दा बबे मोननि समनिफ्रायनो जोंहा मोनसे नेरसोन बेयो बर'नि आगजु हिसाबै जोंहा खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरो बेफोरखौ जोंहा बाहायाब्ला जोंहा बर'नि बेफोर नेरसोनफोरा गोमालांनो हागौ। गोमालांनायनि गोबां समभाबाव बा चान्स थायो बेनिखायनो जों बाहायनांगौ बा फैबाय थानाय लाइमोनफोर गथ'फोर जोंनि जोंनिनो आगैमोनफोरखौ जोङो बेफोरखौ आगिफोरखौ लानानैसो बैसागुखौ फालिनायखौ
उम
फालिनो थाखाय जोङो खावलायनांगौ बा बोसोनफोर होनांगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जाथ'सिगोन नामा?
औ
गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांजों सावरायनानै